हेल'
अ खुलुमबाय नोंथां गोजोन हर नोंथांनिसिम
जनो
हेल'।
हेल' नोंथां।
औ नोंथां गोजोन हर
हेलौ
गोजोन हर नोंथां अ नोंथां हेलौ
औ नोंथां खुलुमबाय नोंथां खोनादों नोंथां औ गोजोन मोना बिलि नोंथांनिसिमबो औ
गोजोन हर नोंथां नोंथांनिसिम बे समाव नोंथांनिसिम फन हरनायनि मोनसे जाहोन बा मोनसे सावरायनो गोनां जाहोन लानानै कल खालामनाय जादों नोंथां माबा मोनसे आयदा लानानै आयदा लानानै सावरायनो थाखाय नोंथांखौ खालामनाय जादोंमोन बे आयदानि आयदायानो जाहैबाय नोंथां नोंथाङा रायज्लायनो हागोन ना बे आयदानि सायाव
औ हागोन नोंथां
हेल' हेल'
हेल' नोंथां बुं बुंनाय नोंथां
अ औ आयदीयाखौ आइदियाखौ आंदियलायनो हायोबा आं आइडियाखौ नोंथांनो खोन्थाहरनोसै
अ दे नोंथां बुंनाय आयदाखौ मा आयदा
अ औ बे आयदाया जाहैबाय बे आथिखाल मुगायाव सुबुंफोरा बेमार आजार बायदि मैया बेराम जानो हमदों जों गावबा गावनि देहाखौ माबादि जोथोनै लाखिनांगौ माबादि थाबा माबादि मावबा मा खालामबा देहाया जोंनिया गोग्गो जागोन बेनि सायाव नोंथाङा मा मोनथिगौ आंनो एसे फोरमायहरनो हागोनबा फोरमायहरदो नोंथां
अ हागोन नोंथां
दे अब्ला
ओ जों जोंनि सुबुं माहारिफोरा एबा जों देहाखौ माबोरै जोथोन लानांगौ होनना बुङोब्ला गिबियावनो जोङो बेखौनो बुंग्रोनांगोन जों जोंनि देहाया माब्रै थासारिफोरा दासान्दि सोलिबाय दङ बेफोरनि सोमोन्दै जों बुंग्रोनांगोन सुबुंफोरा दिनै सुबुं मारिफोरा गोदोनि बायदि जिउ खांनाय राहाफोरा नंला गासैबो दानि जुगाव जों जानाय मैगं थाइगं गं एबा गासैबो जि जानाय जिरादफोरानो गासैबो मा मा होनना बुंनांगोन जोङो रासायनारि हासारजों दिहुननाय गासैबो आबादफोरानो बेफोरनिफ्राय जानानै जोंनि देहाफ्रा दिनै गाज्रिनि सायाव गाज्रि थासारि जानो हमदों एबा देहायाव गाज्रि लैखोनफोरा बांनो हमदों आरो जायनि जाहोनाव जोंनि देहाया लोरबां ओ जानो हमबाय। सोरबा सोरबा मा होनो बेमार एबा बायदिसिना ओ। माबाजों नाख्रेबजानानै थानो गोनां जादों आरो बेफोरनि जाहोनानो जादों जोंनि गाहाय जानाय आदार बेफोर आदारखौ जोङो दिनै गोग्गो आदारफोरखौ जोङो मोननो थांला गोदोनि बायदि जोङो मिथिंगायारि हासारफोरजों एबा अर्गेनिक हासार अर्गनिक सिस्टेमै जोङो मा होनो आबाद मावनानै जाला दानि जुगाव मानो होनना बुङोब्ला दानि मुगाखौ नायोब्ला थांना थानो राहाखौ नायोब्ला बांसिनानो सुबुंफोरा मा होनो गावनि मुलाम्फाखौसो नायनो गोनां जायो। मानो होनब्ला दिनै बेसेबांनो सम आरो बोथोरा थांदों आरो फैदों। बेबायदियैनो मा होनो गासैबो जिनिसफोरनि दामफोरा बांदों नाथाय बोथोरफोरा सोलायदों। बेफोर जाहोननि थाखायनो जों दिनै सुबुं माहारिफ्रा आबाद मावब्लाबो। मुलाम्फा गैयि जानाय जा-जा ओ जानो हमनायाव बेनिखायनो मा होनो सुबुंफोरा बेफोर आबादारि सुबुंफोरा ओ खहा जानो गिनानै गावबा गावनि आबाद थिलियाव रासायनारि हासारफोरखौ गोबां बाहायदों बेफोरनि बैफोर मैगंफोरखौनो जानानै दिनै सुबुं माहारिया गाज्रि बेमार आजार जादों। एबा बायदि थासारि लोगो जांनानै नाख्रेबजानो गोनां जादों जेरै ओ गाज्रि जानायनि। गेजेरजों जोङो फिटनेस एबा देहायारि मोदोमनि लिरथायफोरा बांनो हमदों ।सोरबा सोरबा सानाय सु सुनाय जादों सोरबा मा होनो उदैनि गाज्रि जादों सोरबा मा होनो लिभारनि प्रब्लेम जादों एबा लिभाराव गाज्रि जादों ।बेफोरबायदिनो जोंनि सुबुं माहारिनि देहाफोराव जानाय आदारनि थाखायनो दिनै ओ मा होनो गाज्रि लैखोनखौ जों नुनो मोनदों आरो। बेफोर जादों जोंनि ओ आबाद फोथाराव बाहायनाय ओ मा होनो जानाङि जेरै जोङो खैफोद गोनां मुलिफोरखौ बाहायनायनि थाखायनो जादों आरो नोंथां। बेफोरबायदिनो जोङो ओ मा होनो गाज्रि गाज्रि आदार एबा गोग्गो आदारखौ जों माब्लाबाबो दानि समाव जोङो मोनजानो
ओं।
मोननो थांला जोङो न' गोदो जोङो न'फोराव जोङो आबाद माव जायोमोन नाथाय दिनै दिनैनि सुबुंफोरा नायोब्ला ओ न' न'फोराव एबा ओ न'आव गायनाय आबाद मावनानै बांसिनानो जाला । गासैबो जोङो मा होनो बाजाराव मोननाय मैगंखौ बांसिन बायना जायो। गोदो जोङो सुबुंफोरा गोदोनि ओ हाग्रायाव मोननाय मैगं मैगंफोरखौ जायोमोन जेरै मानिमुनि खिफि बेन्दों बिदिनो मा होनो दाउ फेन्दा, अन्थाइ बाजाब बेफोरबायदिनो गोबां मैगंफोर दोङो बर'फोरनि। बैफोर मैगंफोरखौ जोङो जायो जायोमोन नाथाय दानि जुगाव बे बेफोरखौ हाग्रा बंग्रा गैयिनि जाहोनाव जोङो मोननो थांला। बेनि जाहोननि थाखायनो दिनैनि सुबुंफोरा बेफोर मैगंफोरखौ जानो गोनां जादों आरो बायै बायै। बेबायदिनो जोंनि सुबुंनि देहायाव गाहायै बेबायदि ओ गाज्रि एबा ओ मा होनो देहा जोथोन गैयि जानो जानो हमनाय बेनो जादों दा नों नोंथाङा आंनो ओ फोरमायनो हागोन नामा ओ मा होनो जोंनि सुबुं सुबुं माहारिया बैफोर गाज्रि देहा जानायनिफ्राय एबा लिरथाय बारायनायनिफ्राय बैफोर मा होनो देहाखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय जोङो मा राहायै लाखिनो हागोन। बेनि सोन्दै आं नोंथां फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ हागोन नोंथां हागोन।
हा नोंथां।
बेखिनिखौ फोरमायनो थाखाय नोंथांसिम औ नोंथाङा बे दैखौ बुंनो नायखाय गोजोननाय थाबाय नोंथां बुंनाय बायदियानो जानाय लोंनायनि फ्रायबो गोबां बेमार आजारा जोंनियाव गोहोम खोलैयो देहा सोलेराव बेनिखायनो गिबि गिबि आं बुंगोन जे देहा गोग्गो लाखिनायनि मेइन जाहोना जों गावबा गावनो बेनिखायनो जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै जों गावखौनो खोब सांग्राङै सोलि नांगोन थिग बिब्दिनो जों गिबि गिबियावनो गावनि देहाखौ जोथोनै लाखिनो थाखाय खालि जानायजोंल' जानाय नङा मोजां मोजां जाब्लाबो जोंनि देहाया नांगौ बायदि केेल'रिफोरा गोबां जानानै देहानि लिरथाय आरो प्रेसार बायदिसिना बेमारफ्रा जानो हमो बेफोरखौ जों खमायनायनि आवगाय आवगायनो जों गिबियाव खालामनांगोन बेयाम बेयाम होनना बुंब्ला खारनाय सोरबा बारनाय सोरबा जि बेफोर देहानि थाखाय खमसे खम सासे सुबुङा सानसेयाव से घन्टा बेयाम खालामनाय देहानि थाखाय नङाब्ला देहाफोरा गाज्रि जालांनो हमो से घन्टानि थाखाय सोलेरखौ लाखिनो थाखाय जानाय लोगोसेनो नै नाम्बाराव जानाय आदार नै नाम्बाराव से नाम्बाराव जाहैबाय बेयाम खालामनाय नै नाम्बाराव जानाय आदार जानाय आदारखौ जों गावबा गाव बासिना जानो नांगोन मोजां मोजां देहायारि हाइजेनिक आदारफोरखौ जों बांसिनै जान नांगोन बाहायनांगोन नांनायनि गोबां नङा देहायाव जाखिनि नांगौ बे खौ जोङो बासिना जानो नांगौ जेरै जांफुड बायदिसिना मम' चावमिन बाहेरायाव फाननाय बाय बायदि सेंग्रा बायदिसिना फाइनफोर दाखावनाय बायदिसिना गाज्रि मुवाफोरखौ जानो गाननो नांगोन बेफोरखौ जों गाननो मोन लोगोसे थान्दा फाननाय कल कल्ड ड्रिंक्स बेफोरखौ जों गार नांगोन मस्ला मस्लि बायदिसिना जानायखौ गारनो नांगोन देहाखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय जों बिनि अनगायै फिथाइ सामथाइ आरो मोजां गोग्गो मुवाफोर जानो नांगोन आरो थाम
औ नोंथां
बेफोरबायदि थाम नाम्बार जों खालामनांगोन उन्दुनाय सासे सुबुंनो खमसे खम जोङो दाइननिफ्राय जि घन्टाखौ जोङो उन्दुनो नांगोन थिग बिब्दिनो जों देहाखौ गोग्गो लाखिनो हायो से नाम्बाराव बियाम खालामनाय नै नाम्बाराव जाहैबाय नों जानाय लोंनायखौ नोजोर होना बासिनानै जानाय आरो थाम नाम्बाराव दाइननिफ्राय जि घन्टा सम उन्दुनानै जों देहाखौ गोग्गो लाखिनो हायो लोगोसेयैनो आरोबाव मोनसे खारना जाहैबाय जों मानसिफोरा दै लोंनाया जोबोद खम दै लोंनांगोन जों सानसेयाव खमसे खम बैसोगोरा सुबुङा जिनिफ्राय नैजि लिटार फ्रामहालागै लोंनांगोन बेफोर बायदिसिना दैफोर लोङैनि थाखायबो जोंनि देहा सोलेरफ्रा गाज्रि जानो हमदों आरो गोबां जों सुबुंफोरा देहा सोलेरफोरा गाज्रि जानायनि ओंथिया बेनो ज जों खामानि मावा गोदोनि सुबुंफोरा बोरायफोरा आग्ला गोदोनि सुबुं बोराइफोरा सुबुंफोरा गोबां खामानि मावोमोन दुब्लिनि फोथारनि खामानि बायदि बायदि बन सिननाय खामानि आथिखालाव नाथाय सुबुंफोरा बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो बानो ह बानो हमबाय। बिनिखायनो बेराम आजारा जानो हमदों थिग बिदिनो जाय मोनथिदों बेमार आजारा ओरैनो जना थानाय समाव जायो होननानै बै मोनथिनाय सुबुंफोरा गावबा गाव बेयाम जिम थाबायनाय सानस्रिनाय, खारनाय बायदि खामानिखौ मावनो हमदोंसै फोथाराव मावनायफ्राथ' गुबुन बाथ्रा जायफ्रा आबादारि बिसोरनियावथ' बेराम आजार एसे खम जाखायो जायफोरा खामानि मावा जायफ्रा थायो बोरैयाव खामानि मावो बिसोरनि थाखाय ब्याम खालामनाया सानसेयाव खमसे खम से घन्टा नांगौ आरो बे ब्याम खालामनायनि जोंनि थाखाय मोनसे मुलि बायदि खामानि होयो। जाय खामानिखौ जोङो सब्बिस घन्टा सब्बिस घन्टायाव से घन्टाखौ नांथारगोन होननानै आं सानो लोगोसेनो जानाय लोंनाय बे गाज्रि बाहेरनि जानाय लोंनाय स चाविन ममस बायदिसि सिना आरो प्लास्टिकनि प्लास्टिकआव फाननाय दखानफ्राव जुना बायदिसिना फाननायफ्रा‌ जोबोद गाज्रि गोहोम गोलै देहायाव बेफोरो बेफोरनि थाखायबो जोबोद बेमार आजार आथिखालाव बांदोंसै आथिखालाव फास्ट फुड लामानि मुवा बेसाद फाननाया गोबां जादोंसै फोरफोरखौ मानसिफोरा गावबाव गावनि सालायनि खुगानि टेस्टआव जायो नाथाय बेफोर सोलेराव जोंनाव थांनानै मोनफा मोनफा सिङाव गाज्रि गोहोम खोलैहै जोंनि बिबु बान्दाराव हजम खालामनायफोराव बेफोरावबो जोंनि देहा सोरबा गाज्रिनि सायाव गाज्रि जालांनो हमदों। बैफोर जाहोननि थाखायबो जों दिनै बायदिसिना बानाय बानाय बानो हमदों बायदि बायदि जानानै जों उन्दुलाङि ज जानो हमदों। लोगोसे लोगोसेनो बेफोरबायदिनि थाखायनो जोङो गाज्रि जालांनो हमदों आरो देहाफ्रा।
बेखिनियाव आ नोंथांनो फोरमायबाय।
औ दे बिदिब्ला नोंथां जोंनाबो समा जाना फैबाय नोंथां दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ औ दे नोंथां दे।
औ दे‌औ